हेल' नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
ए होमबा नोंथाङा दायो फ्रियाव दंथ'योना
औ दायो फ्रियावनो दंथ'यो नोंथां जेबो खालामथ'वाखै ओरैनो जिरनायलाबायनानै दंथ'यो नोंथाङालाय
आंबो जिरायलाबायनानो दंथ'यो नोंथां होमब्ला आं नोंथांजों दसे सम
औ औ
दसे सम होमबा नोंथांजों बिदिनो मोसानायनि बर'फोरनि मोसानाय सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां हागोन सोंजागोन।
अ होमबा आङो बर'फोरनि मोसाबोनायनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै।
औ जागोन दे।
बर'नि बर'नि मोसानाय होनोब्लाथ' जोंङो गोबां रोखोमनि मोननो हायो जेरै दाउस्रि देलाय बागुरुम्बा जारा फाग्ला थुंग्रि सिबनाय ओमफ्राय रायदों रायदोंनि मोसानाय। मोननो हायो आरो ओमफ्राय बेनि गेजेराव जोंङो बागुरुम्बाखौ बुङोब्ला बागुरुम्बा मोसानाया माने बर'फोरनि साबसिन माने नाम जादासिन होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो बागुरुम्बाखौ बर'फोरनि गे जेराव साबसिन मानिना लानाय जायो बागुरुम्बा मोसानायाबो माखासे नियम जेनेबा माबाफोर दं आरो जेरै दख'ना गोमो ब्लाउस गोजा आरो आर'नाइ गोजा फालि गो आर'नाइ फालि गोथां जानजियाव खाग्रा बिदि गानना मोसानांगौ ओमफाय खानाइखौ खाथब नांगौ खानाय खाथबनानै बिबार थुनांगौ आरो बिनि अनगायैबो दाउस्रि देलाय मोसानायावबो बिदिनो खानायखौ हगारनानै मोसानांगौ माने इदि जेबो खिलिब बायदिसिना जेबो थेबनो मोना आरो। ओमफाय मोसाग्लांनाय मोसानायाबो बिदिनो आरो नोंथां आरो जोंङो मोसानाय बर'फोरनि मोसानाय होनोब्ला जोंङो बैसागु मोसानायखौबो होननो हायो। बैसागुआव मोसानाय जेरै बर'फोरनिनो दामनाय देनायफोरखौ लानानै‌ जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा जाबस्रिं गंगोना सेरजा हारमुनियाम बेफोरखौ लानानै जोंङो बैसागु बोथोराव मोसानाय जायो। बैसागु बोथोराव मोस जोंङो माने खुगा मेथाइखौनो जोंङो मोसानाय जायो आरो। खुगा मेथाइ जेरै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय खुगा मेथाइ बेफोरखौनो मोसानाय जायो आरो नोंथां। होमबा नोंथाङा माबाफोर बिदिनि बागै आंनो फोरमायनो हागोनना।
औ हागोन नोंथां
होमबा नोंथाङा फोरमायनानै होदो।
नोंथाङा जिखिनि बुंदों बेफोर गासिबो ओ नोंगौ ओ जिबो बुंदों हायोदि ओह जोंनि जि बर'फोरनि मोसानाय मोसानाया आगोल समनिफ्रायनो जोङो बिदिनो मोसाबोगासिनो दङ दासिमबो मोसागासिनो दङ आगोलनि समावबो जोङो बेबायदिनो माखासे ओ नियमखान्थि बा बिदिनो माखासे गुबुन गुबुन आ माने मोसानाय दङमोन आरोना जेरैहाय दाउस्रि देलाय मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय थुंग्रि सिबनाय मोसानाय ओ बेबायदिनो जावजा मोसानाय आरो बिदिनो अनेक रोखोमनि माने ओ मोसा सानायखौ जोङो मोसाबोनायखौ नुबोदों आगोलनि समावबो जों बे बेबायदिनो गोदो गोदायबो बेबायदिनो ओ माखासे ओह गहेनाफोर गान्नानैहाय मोसानाय ओ फोरखौ नुबोदों बेबायदिनो माखासे दख'ना गाननानै ओ गहेना गाननानै खेरा आसान गाननानै फोथा लागायनानै बेबायदिनो मोसानायखौहाय जोङो नुबोदों बेजों लोगोसे ओ हौवाफोराबो जोङो इदिनो गामसा आर'नाइ गाननानै मोसाबोनायखौ नुबोदों बेबायदिनो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंनि मोसानाया बर'फोरनि थाखाय मोनसे बर'फोरनि मोनसे आंगो मोसानाय होननानै बुंनङो जोङो बे मोसानाया जोङो आथिखालावबो जोङो नुबोदों बे मोसानायानायफोरखौहाय नाथाय एसे चेन्ज जाबोनायफोर नुदों आरोना एसे बिदिनो सानायफ्राबो सोलायबाय आरो बिदिनो गाननाय जोमनायफ्रावबो एसे सोलायबोबाय बेजों लोगोसे जोङो गामि गामि मोसानायफ्राबो सोलायबोबाय ओमफ्रायो जोङो बुंनांगोन बेबादिनो ओ बागुरुम्बा मोस सानाय मोसानाय यिदिनो जेखाइ लानानै मोसानाय जावजा मोसानाय गासैबो माने दासिमबो नुदों नाथाय यिदिनो ओ गाननायफ्रा एसे एनै माने माबा जाबाय आरोना एसे चेन्ज जाबाय सुबिदा जाबाय ओ
ओ यिदिनो आरो गामि गामि जोंङो बर'फ्रा माने बैसागु मोसायो रंजायो बेफोराव जोङो यिदिनो गोमो दख'ना गानो यिदिनो आसान खेरा गाननानै मोसायो फथा गोजा फुनानै सेंग्राफोरा बिदिनो आ गामसा आर'नाइ बायदि लानानै मोसायो खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरबायदि ओ आगजुखौ लानानैहाय जोङो खुगाजों खनै खनै मोसा बोनायखौ नुबोदों बिदिनो जायगा लायै जायगा बिदिनो मोसानायफ्रा माने एसे चन्ज जाबाय आरोना बिदिनो
औ नोंथां
फोरजों दामनानै रेकर्डिं दामनानै मोसानायखौ नुबोदों ओ जोङो बुंनांगोन दि जोङो मोसानाया जोंनि थाखाय बर' फोरनि मोनसे आंगो होननानै बुंनांगोन। दा जायनि जाहोनाव जोङो फुरा इण्डिया वर्ल्ड जोंनि भारतआवनो जोङो बागुरुम्बा मोसानायखौहाय जोङो दिन्थिफुंनो हाबाय। ओ बे दिन्थिफुंनायाव जोङो गासैबो बर' हारिनि बिदिनो ट्रेडिसनेल डान्स बेखौहाय जोङो मोनथिनो मोनबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ट्रेडिसनेल ब्रान्सफोर मोसानायफोर दङ। बागुरुमबा मोसानायफोर दङ बिदिनो फुरा जोंनि बुहुमावनो ओ जेनेबा जोंनि भारत नाङैनो जोङो जोंनि बर'फोरनि मोसानायखौहाय नुबाय जोङो माबायदि गाननानै मोसायो माबायदि जोङो बि मोसायो माबायदि ज' ज' मोसायो बेखौ माने जोङो ओ टिभिफोरनि गेजेरजोंबो जोङो नुनो मोनबाय। गुबुन हादर बा गुबुन जायगाफ्रावहाय नुनो मोनबाय। आमफ्राय बिदिनो जोङो बहुद माने गाजा गोमजायैहाय जोङो बर'फ्रा आगोल समनिफ्रायनो बिदिनो रंजाबोयो मोसाबोयो। बिदिनो जोङो बिदिनो बैसागुफ्रावबो जोङो बिदिनो सप्तासे गाहाम जोङो मोसायो। ओ आरो जोङो गामि गामिबो जोङो माखासे ओ बिदिनो गामि ओनसोल माने बैसागु फोरबो हिसाबै माने जोङो मोनसे मेला खुंनाय जायो बेफोरावबो जोङो बर'फोरनि माखासेे मोसानाय बादायलायनायफोरखौहाय लाखिबोगासिनो दङ, मोसाबोगासिनो दङ। बेनि गेजेरजों जों माने आगोल समनिफ्रायनो माने सोलिबोयै सोलिबोयै सोलिबोगासिनो दङ आरो उनहालागैसिम माने इदिनो मोसानायफ्रा माने थांबाय थागोन आरोना नोंथां। होनबा नोंथांमोननिथिंजायबो बेबायदि मोसानाय बादायलायनाय कम्पिटिसनफोर जायो नामा?
औ जायो नोंथां जोंनिथिंजायबो माने बैसागु बेदि मेलायावहाय बैसागु बोथोर समा बैसागु मेला जेन'बा खालामोना। जोंना गासैहाय मोन मोन जिब्रैथा गामिनिफ्राय इदिनो मोसानाय बादायलायनाय होनाय जायो आरो। बेवहाय हारसिं हारसिं हारसिं मोसानाय बादायलायनाय होनायबो जायो। आमफायहाय जेरै बे माबायोना मा होनो सायख'लायनाय बारदै सिख्ला साय ख'नाय दालाय बयबो ज' मोसानानै सासे बारदै सिख्ला सायख'नाय बिदि मोसानाय बादायलायनाय बेखौबो माने बेवहाय बर'फ्रा माबायदि स्टेपजों मोसानाय बेफोरखौ माने मिनथिनो थाखाय सोर बेसेबां गोरों मिथिनो हायो हादों मिनथिदों बेखौ सायख'नानै माने खा माबा बासिनाय जायो आरो बादायलायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो सेंग्रा सिख्ला ज' ज' मोसानानै जेनेबा बेखौहाय बैसागु ज' ज' जेरै बैसागुआव बिदि मोसायो एरै दिन्थिफुंनो हानाय, जाय बैसागु बोथोराव एखे बिदि दिन्थिफुंनो हागोन बेनो बादायलायनाय देरहागोन आरो। इदि आरो मोनसेया जाबाय बोराय बुरैनि मोसानाय बोराय बुरै मोसानायाबो बिदिनो माने गोदोनि फाय सोलिबोनायनिफ्राय लानानै दा आथिखालसिम मा बायदि बैसागु बोथोरा मोसानाया सोलायबोखो आरो सोलिबोखो बेखौ लानानै माने बिजिरनानै बादायलायनाय खालामनाय जायो आरो। बादाय लायनायाव जाय माने देरहायो बिनोबो प्राइज बायदि होनाय जायो। आरो बादायलायनायनि बिदि अनगायैबो बिदि बैसागु माने उम बैसागु बोथोरजों लोगोसे रंजानाय बोथोराव माने गोबां जों गेलेनाय बादायलायनायबो होनाय जायो आरो जोंनि इदि माबायावहाय जोंनि गामि थिंहाय आरो इदि बादायलायनायावहाय जेरै खारनाय बारनाय बेजों लोगोसे देहानि सिथ्रंनि थाखाय खारनाय बारनाय दिरुं बोलायनाय खाबादि गेलेनाय बेफोरखौबो होनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
आमफाय नोंथांमोनथिंलाय होनाय जागोना होननाय जाया?
ओ नोंगौ नोंथां जोंथिंबो बेफोर बायदि खेलखौहाय होनाय जायो इदिनो बैसागुजों सोमोन्दो लाखिनानैहाय। बेबायदिनो खेल गेलेनायफोरखौबो जोङो लाफालाङो। बिदि थुनलाइ आरि बिथिङावबो लाफा लाङो गेलेनाय आयदायाव लाफालाङो। दिनो मोसानाया दा बे गासैखौबो माने सरजाब जोबनानैहाय बेफोरबायदि ओ जि रंजानाय बाजानाय बादायलायनाय बेफोरखौ माने लांफाजोबो आरोना माने होमबा जोंनि बर' हारिया ओ दिनै जौगालांनांगौ होननानै जोङो बयबो माने नोजोर बोनानै जों बयबो माने बेफोरखौहाय लाफानाय जायो मोनफ्रोम गामियावबो बेबायदिखौ माने ओ आजिखालि नुसै आरोना बैसागु मेला फालिनाय बा बैसागुनि ओ मोसानाय बर'फोरनि माखासे दोरोङारि मोसानायफोरखौ माने लाफालांबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां अब्ला जोंना नोंथां समाबो जानानै फैब्लाय होमब्ला मोनसे आयदायावहाय ओ लोगो मोनफिगोनखौहाय आसा खालामनाय थाबाय।
औ जागोन नोंथां औ जागोन नोंथां।